हेलौ
हेलौ औ नोंथां उम हेलौ गुड आफटारनुन नोंथां।
मा होनदों नोंथां?
ए गुड इभिनिं होनदां?
औ गुड इभिनिं गुड इभिनिं। नै आं उन्दुबाय दङ।
आदसा सा सा सा‌ ओमफाय माबाफोर बेस्थ नामा नोंथाङा दा?
अ बेस्थ नङा आं जेबो।
आदसा सा‌ सा सा ओमफ्राय सानसुनि जाखांनाय?
औ जाखांबाय।
आदसा सा सा मा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया बेनो अमा बेदर ओमफ्राय
आदसा आदसा‌ आदसा आदसा आदसा।
ओमफ्राय माबाफोर खबर दं नामा नोंथां?
आदसा आं नोंथांनाव माबासो सोंनो सानदोंमो ओ टाइमफोर दंबा। खोनथानो हागोन ना नोंथां?
थाइम माने?
ए नोंहा आखायाव टाइमफोर दंब्ला आंनि फिननायखौ आरोखि होनो हागोन नामा?
आतसा आतसा दे दे दे थांदो दे।
दा नोंदि बुंबाय ओ‌ ओंख्रिखौ सोंनायाव अमा बेदर आरो दालि होननानै। ओ ओमफ्राय ओ नोंथाङा दालिखौ माबोरै मावनाय जायो आरो मा मासाव मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? आंनो।
दालिखौ बिदिनो आरो ओ मेसें बोथोराव मावनाय जायो दालिखौ।
आतसा आतसा आत्सा
ओम ओमफ्राय माबोरै संनाय जायो होमबा दालिखौ माने जोङो रुनाय जायो।
आतसा आतसा आत्सा‌‌ उम
उम ओमफ्राय बेखौ रुनानै एसे माने मार गारनाय जायो।
आदसा आदसा आदसा आदसा सा ओमफ्राय बिनि आइबयआ बोरै? ओ मार्केट फोरा ओ‌ माने मार्केटफोराव मास‌ माबोरै दामफोरा मा सोलियो? बिनि लाब ओ माने जोङो दालिखौ फोनोबा ओ फैयोब्ला बेसेबां लाब मोनो आरोखि बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
दालिखौ फैयोबाथ बिदिनो जोंहा लाब होनबा नोङो जेनेबा ओ संनानैबो जानो हाबाय आरो जोंहा माने
दालि फोयोबा जोंहा माने नखराव मैगंआ माने बायलायनाङा आरो एसे हेफाजाब होयो। ओमफ्राय बेखौ फाननोबो हायो माने फाननानै जों माने रां बजिनो हायो ओमफ्राय बे रांजोंनो जों माने नखर संसार जा खुंनायाव एसे हेफाजाब होयो आरो।
आतसा आतसा आतसा
बिदिनो बेखौ माने मन हिसाबै फाननाय जायो। आरो खायफाया माने बेखौ आदा पवा बा पवासे बेफोरबायदि सुनानै फाननाय जायो आरो।
आ मानो होनबा दालि ओंख्रि होनबाथ' जोंनि दैलि संना जानाय ओंख्रि नालाय बियो बेनि थाखाय
बेखौ माने जोङो जेनेरेल होननानै मिथियो।
ओमफ्राय नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयो नामा?
नोंथाङा ओमफ्राय मानै सायावथ' रायज्लायनो हरदोंमोन आंजोंलाय?
आं रायज्लायनो हरनाया बे दानि ओ सोलिफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि सायावनो एसे सावरायनो हरदोंमोन आं टाइम दंबा हागोन ना नोंथाङा सावरायनो?
सोलिफुनाय लाइमोननि बागै मा मिथि लुबैदों नोंथाङा?
दानि लाइमोन फोरा मायाव बांसिन गोसो होयो माने ओ नुगासिनो ना बुहुद बिदिनो लाइमोन फोरा बबेबा बबेबा गाज्रि लामाजों थांनानै सोरबा आन्दायहैनाय सोरबा मोजां लामाजों थांनानै सोरबा साक्सेस जाहैनाय बिनि गे- बिनि बेलायावनो एसे रायजायाय सावरायलायनो हरदोंमोन आरोखि आं टाइम दंमोनबा।
बेनो माने जोंहा लाइमोनफोरनि बेलायाव बुङोबा
ओ जो- नोंसिनि एरियायाव माबायदि ओ
औ खोनासंदो माने जोंनि लाइमोनफोरनि बेलायाव बुङोब्ला माने जोंहा गाइद लाइना मोजां जानांगौ माने बेफोरो बिमा बिफानि सायावबो सोनारो ओमफ्रायहाय लोगोनि सायावबो सोनारो आरो ना। माने बिमा बिानि सायाव होनोबा जोंहा बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै बोसोन होयोबा माने गथ'माखाया बांद्राय गाज्रि लामाजो आगान सु
थिगद दं दे थिक दं। हेल' नोंथां
माने गाज्रि जालांफानो हमो आरो
आदसा
बिदिनो ओमफ्राय लाइमोनफोराथ' माने लाइमोन समावहाय खायफाया माने बुजियो खायफा बुजिया माने
उम उम
खायफा बायदिया उन्दैनिफ्रायनो एसे फालथु जानानै फैखायो। ओमफ्राय बिसोरबो माने सम जाहैबाथाय एसे चेन्ज जानो हमो आरो
आदसा सा सा सा सा
फरायनायनि बेलायावबो बुङोब्ला माने एसे हार्डवार्क खालामनांगौ आरो माने खस्थ' खालामनांगोन। ओमफ्रायहाय बिदिनो खायफाया इदिनो साख्रि बाख्रि खारो ओमफ्राय फरायनायनि गेजेरजों माने सोरबाया खायफाया मास्टार जाहैयो इन्जिनियार जाहैयो बायदिसिना जाहैयो ओमफ्राय बिदिनो जोङो आवगायलांनो हायो आरो
आदसा आदसा सा थिग दं नोंथां थिग दं।
ओमफ्राय माफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा नोथां।
ओमफ्राय ओरैनो नोंसिनि ओ एरियाफोराव ओ लाइमोनफोरा माने लाइमोनफोरनि खोथाय रायजलायबाय जेब्ला आङो बेखौ सोंबावनोसै
उम
मायाव बांसिन गोसो होयो गेलेनाय ओरैनो थानाय बा ओ मा होनो बेरायनाय माने
उम
दानि जुगावथ' लाइमोनफोरा बुहुत गाज्रि लामाजोंबो थाङो नालाय बिदिनो
उम
बाइक न'खराव माखासे मोनथावै बुस्थुखौबो मोननो लुबैनाय बे फोरो सोलिबाय थायो नालाय नोंसिनि एरियायाव माबायदि
जोंनि एरिायायावथ' बिदिनोसै खायफाया माने गेलेनाय आरो खायफाया माने ओ इदिनो गाज्रि लामाजों आगान सुरनाय ओ फ्राय जोंहा गेलेनायनि बेलायावहाय माने गोबां आवगायनो हानाय बायदि नुदों आं माने बिदिनो भलिबल फुटबल ओमफ्राय सा बार नायबाय बिदिनो लासै लासै डेभलप जागासिनो दङ ओमफ्रायहाय बिदिनो गाज्रि लामायाव होनोबा एसे खमायनाय नुबियनो मोनबाय माने
आदसा आदसा थिग
उम गाइडलाइनफोरा एसे स्ट्रं जाबाय नालाय बेफोरखौ खालामनो एसे माने थान मोनबाय आरो
आदसा आदसा आदसा आदसा मोजां नोंथां थिगनो दं।
नोंथांमोननियाव मारै सलिगासिनो?
आदसा जोंनि गामियाव होनोब्ला जोंनि गामियाव माने एफाबां गाज्रि माबायाव गैया दङ जागोन थिन पारसेन्टसोआ होननांगोन। आरखि माने मथा मथि दावगानाय दङ' लेखा फ' फरायनाय खामानि मावनाय बेफोराव बांसिन गोसो होननानै दं आरोखि जोंनि गामि हिसाबै। लाइमोनफोरा सोरबा आबाद मावनाय सोरबा बिजिनेस आरियावबो एसे गोसो होनाय नुदों आरोखि ना आं बिसेसखि नोजोर होयो होयो जिहेथु ओमफ्राय माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नोथाङा आंनिफ्राय? हेल' नोंथां।
खोना
हेल' ओ मोजां खोनाथाराखै नोंथां नेट एसे प्रब्लेम
अह अह।
नेटाबो एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा नोंथांना?
हेल' औ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय ओ हेल'।
हेलौ।
हेल'।
हेलौ।
औ खोनाबाय नोंथां खोनादों खोनादों।
उम नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा खेलाया सोलियो?
आदसा आदसा जोंनि ओनसोलावथ' ओ खेला हस होननानै बुङोब्ला बिदिनो लाइमोनफोर नि खोथाखौनो ओंखारबाय जिहेथु लाइमोनफोरा फुटबल, भलिबल बेवहाय बांसिन गोसो होयो आरोखि ना ओमफ्राय बेलेग खेलायावबो दङ' खिन्थु नांगौ सेबां गैया आं बेखौ बुंनांगोन अब्लाबो फुटबल आरो भलिबलाव एसे जाखांबोगासिनो नैबे दानि उन्दै उन्दै लाइमोन फोरा गोसो होनाय नुनो मोनदों आरोखि आङो।
उम।
बांसिन दाथ' फुटबल सिजोन हिसाबै फुटबलखौ जोयो गथ'फोरा। लाइमोनफोरा बाहागो लायो बयबो। गामियावनो फिल्ड दं हिसाबै। ओमफाय पलि सिजोनाव पलिबो गेलेयो। बिसोर मोननैया बांसिन गेलेजानाय जायो आरोखि उम।
उम।
ओरैनो आथि दाथ' वर्ल्ड काप सोलिगासिनं वार्ल्ड कापआव।
माखौ बांसिन गोसो होयो।
बिदिनो फुटबल फलिबो जोंनि ओनसोलावबो।
आदसा आदसा आदसा आदसा थिगानो दं नोंथां थिगानो दं।
सोलिगासिनो दं।
आत्स उम सोलिदों सोलिदों।
वर्ल्ड कापाव नों नोंथाङा सोरखौ देरहागोन बायदि नुहरो?
आंनि नोजोराव आङो बुंनो आं दासिमबो डिसाइद लानाय जाथ'वाखै माने नाय दोंबाबो एसे बेफोरबायदि जायाखैमोन नालाय खेलाखौ आं बेखौनो बुङो आरोखि बे वर्ल्ड कापनि बेलायाव आं खिन्थु एगजेक्टलि उमुक टिमा देरहागोन बा उमुक टिमा जेनगोन होननानै आं बुंनायनि जेबो माबा गैथ'आ आरोखि आंनाव दा आंनि मोनदां
बिदिब्ला जाथ'सिगोन नोंथां दे।
ओ जाथ'सिगोन दे नोंथां ओं जाथ'सिगोन।